नोंथा
औ नोंथाङा आंनि राय्लायनायखौ मोजाङै खोनादों ना? नोंथां औ औ दा नोंथाङा माबाफोर खालामगासिनो दं नामा?
आं दाथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ औ
नोंथाङालाय माबाफोर खालामदों नामा?
आंबो खालामाखै नै ओरैनोनो दङ जिरायनानै दा नोंथाङा सानजुुफ फुनि जानायखौ जाखांबायबा?
औ जाखांबाय
औ औ मा ओंख्रि जाखो सानजौफुनि नोंथाङा?
नोंथां जोंहाथ' ओ इदिनो दालि आलु जोगोनार ओ निफ्राय दाउ आरो
औ औ दा नोंथांनाव आङो एसे औवानि आयदायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना आंजों औ दा नोंथाङा एसे मिनथियो नामा औवाया जोंनि मानि थाखाय मायाव बाहायजायो एबा मानि थाखाय बाहायनाय जायो एसे मिनथिगौ नामा औवानि बागै नोंथाङा?
नोंथां जोंनियावथ' औवाखौ बुहुद खामानियावनो बाहायनाय जायो जोफोर गुबुन गुबुन जायग खामानिफोराव बाहायनाय जायो आरो जोंनियाव सो ओम पेपार बानायनायफोराव जेरै बिजाब बानायनाय कपि बानायनाय बे फोराव बाहायनाय जेथ
औ
बांसिन गुबैहाय बेवहायनो बाहायनाय जायो।
औ औ दा ओं आं मिनथिनायाव दे एसे एसे मिनथियो आंबो मिनथियाव औवा औवाखौ गोबां रोखोमनि नामजों मिनथिनाय जायो होन्दों एसे नोंथाङा दा मिनथिगौ नामा बेखौ?
आं बिदिथ औवानि गुबुन नामफोरखौ मिथिनाय जाया जोंनि बेवहाय औवाखौनो बुंनाय जायो। गु बुन नामथ गैला आरो बेवहाय नों थाङा जुदि मोनथिगौबा
औ दाथ औ आंबो मिन थिनाया खालि बे औवा बुर खाखौल मिनथिनाय जायो ओमफाय आरो बे औवा एसे फिसा फिसाखौ बेलेग नामजों बुंनाय जायो होनदों मानसि फोरा आरो औवाखौ ओ आरो ए से औवा अबबा अबबाखौ एसे बेलेग नामाव मिनथिनाय जायो होनदों आं खालि बे औवा बुरखा खौल मिनथिनाय जायो आरो। दा नोंथाङा औवाजों मा मा बानाय जायो बेखौ नोंथाङाथ लेखा बिलाइखौ बानाय जायो होमबाय नङा होम
औ औ औ औ
दा लेखा बिलाइनि अनगा औवाजों नोंथाङा मा मा बानायनायखौ नुनो मोनबावो
आं औ औ एसे हागोन देनै बे औवाखौथ जोङो बे बे जेरै सानद्रि ख बाय खादा बेफोर बानायनायाव बाहायनाय जायो आरोना लोगोसे आरो जों बे फोरखौ थाग्रा नखौ जेरै जोङो बानायो औवाजों औवानि बेरा होनानै बेवहाय बा खायो जोङो जोङो औवाखौ जों बनावबो बाहायो अर सुनो थाखाय
औ औ
जोङो आरो औवाखौ बिदिनो बेरायावबोथ बाहायखाबायानो
औ औ
ओ लोगोसे जोङो आरो औवाखौ बिदिनो बहायबा अबेयावबा जोङो जुदि दुब्लिफोराव बारिफोराव बिदि माबाफोर बेराफोर लामाफोर होथेनायावबो जों बाहायनाय जायो।
उम उम
जोंनाथ आरो सान्द्रि संग्रायफोरानो थाबाय
औ औ दा नोंथाङा सान्द्रि संग्राय होनदों नङा होमबा
औ औ
दा सानद्रि संग्राय सानद्रि संग्रायजों लोगोसेथ' गोबां रोखोमनि आरो आइजेंफोर बानायजाबावो
औ आं एसेबांथ' मोन थिनाय जाला फोरखौनो जोंनियाव बांसिन बाहायो नालाय बेखौनो आं दा मिथि थिगौ आरो जोंनियाव गुबुन आरो जेबो बाहायनाय जारलामोन। औवानि बारै
औ औ
मोथिगौबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। दाथ' औवाजों गोबां रोखोमनि बाहाय औवाखौ गोबां रोखोमाव बाहायनाय जायो जोंनिया नङा होमबा नोंथां दा औवाखौ जोंनिया बिदिनो जोंनियावबो बिदिनो सां-सान्द्रि संग्राय खादा खबाइ जे खाइ सेन बेफोराव बाहायनाय जायो। आरो दाथ' गरम बोथोर गरम बो थोरनि दिनाव गोबां गिसिब बानायनाय जायो‌।
औ औ बानायनाय जायो।
आरो औवाजों जोंनिया उम जों जिरायनो थाखाय जोंनिया ओ सियारबो बानायनाय जायो। आरो खायसे टेबोलबो बानायनाय जायो आरो
औ
आरो औवाजोंथ' जोंनिया दानि न'फोरखौ जोंनि दा नि समाव बारा नुनो थांला औवा जों बानायनाय नफोरखौ आरो गो एसे सिगां गोदोनि समावथ आरो औवाजों जोंनिया नखौनो बानायनाय जायो आरो जोंनो न बानायनो थाखाय जोंनो औवानि खुनथिया नांगौ नङा होमबा नों
औ नांगौ औ नांगौ जायो।
बेजोंनो आरो थिं खानो थाखाय जोंनो औवाखौनो नांगौ जायो बेयावबो।
औ।
नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङा आंनि रायलायनाय खौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ औ दा जोंनो औवाजों जोङो नखौ बानायनो हायो आरो औवाजों जोंनिया ओ जोंनि गामि ओनसोलावथ' जोंनिया ओ खायसे बायदिया बेरा लुनो थाखाय औवाजों जोंनि ननि सोरगि दिं ओ औवाजोंनो बेरा बानायनानै लुनाय जायो नङा होमबा? आरो जोंनिया मैगं बारि मैगं जोंनियाथ' गामि ओनसोलाव मैगं-थाइगं गायो नङा होमबा नोंथां? दा गामि ओनसोलाव मैगं-थाइगं गायो आरो दाउ अमा बोरमाफ्राथ' थायो नङा होमबा?
औ थायो उम।
दा बिसोर हाबनो हायैनि थाखाय जोंनिया बेराखौ होनाय जायो औवाजोंनो बानायनानै। आरो दुब्लिफोरावबो दुब्लिफोरावबो माबाफोर गायो बा बेफोरखौ औवाजों बानायनानै औवानि बेरा बानायनानै लुनहैनाय जायो। आंनि मिथिनायाव आंबो बेखिनि खौ मिथिनाय जादों आरो नोंथां।
औ बे नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिन मा औवाखौ मोनथिनाय जायो? नोंथां
दाथ' आंबो
औ औ खोनादों नोंथां।
उन दे नोंथांनि ओनसोलाव बां सिन मा औवाखौ नुनाय मोननाय जायो?
औ दाथ' औवाफोरनि मादाव आंबो नामखौ मिनथिनाय जाय ओ मोनथि थिनाय जाया नङा होमबा नोंथां मानि औवाखौथ' गोबां गासिनिबो जोंनि ओनसो खोलाव गासिबनिबो न'खराव औवाखौ नुनाय जा दों आरो ओमफाय खिन्थु मा औवा बेखौ आंबो मिनथिनाय जायाखै नोंथां। आं जिखुनु मानसिफोरनि खोनानायाव औवा बुरखानि नामखौ खौल' मिनथिनाय जादों आरो
औ नोंथांमोननि थिं नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फिसा फिसा औवा बेखौ बेखौ औवा थेरे बुंनाय जायो बेखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथांमोननि जायगायाव?
औ मोनो मोनो दाथ' औवा थेरे होननानै मिनथियामोन आङो नों
औ औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ औवा थेरे होननानै बुंनाय जायो औ जों जोंनियाथ'
औ दा औवाजों बे औवा फिसा फिसाजों बोरसि ना बोनो नङा होमबा बेखौ बोननाय नुनाय मोनो आरो आङो।
बे नोंथां औ बे जोंदि दा औवानि रायज्ला जायबाहा जोंदि बे औवानि औवा मेवाइ जे नोंथाङा बे जाया?
ओ जायो जोबोद गोथाव मोनो आङो नों
दाथ' बिनिनो सिजोन जाना दङ जोंनियाव
औ औ दाथ' आरो औवा मेव औवाया औवा मेवाइखौ आरो जोंनिया अनला अनलाजों जायोबा गोथाव मोनो आरो। खायसे नाफोरजों दाउफोरजों जायो आं औवा मेवाइ बेखौ अनलाजों जायोबा मोजांसिन मोनो आरो।
औ औ दाथ' औवा मेवाइनिनो सिजोन आरो
औ औ औवा मेवाइखौ माजों जानो गोथाव मोनो
आंनिथ' औवा मैवाया एसेबां माने एसेबां आंनि थाखाय नांगौ नों ना आरोना आङो बेनि औवा मेवाइनि बै आसारदि बानायादालाय बे औव बै औवा मेवाइनि आसारखौसो बांसिन मोजांसिन मोनो माने बे औवा मेवाइखौ जों जेरै जायो बेनिसाय बे आसारखौ साबसिन मोनो आरो।
औ
आसाराव माने टेस्टआ बेलेगसिन जायो आरो औवा मेवाय
औ दा औ दा नोंथाङा आसारखौ दि गोथाव मोनदों होनदों औवा मेवाइनि दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औवा मेवाइनि आसारखौ मारै बानायो एसे आंबो मिथिनायनि नोंथांनिफ्राय
जोंनियावथ' औवा मेवाइखौ जेबो दो लागायालासिनो गाव गोजानानो ओरैनो सोनानै दोनो माने थेमायाव गाव गोजा आरो जे बो लगाया आरो गावनो सोनानै दोननानै गावखौनो फेसेव होनोनानै गावनि दैखौनो हेगारो आरोना बियो
औ औ
बेलेग जेबोथ' लगायदेरा आरो बेवहाय बिदिनो जोंनियाव औवा मेवाइ आसारखौ बिदिनो बानायनाय जायो आरो। गुबुननि एखस्रा जेबो लागायनाय जाया मा
दा सानबेसेजों जाजायो नोंथां बे औवा मेवाइखौ बिदि बानाय दोननानै दोनोबा?
आंथ एसेबां जेबो मोनथिस्लाबा नालाय जोंनियाव जोंहाय आरो नै बेवहाय माने जोंनियाव माने जोंनि नखराव आरोना ओरैनो जि दिनसोनि उनावनो जायो आरो जि बा जिनै साननि उनावनो जायो आरो जोङो।
औ औ
बेसेबां इदि माने गोबाव दोनालासिनोबाबो जायो आरोना जों माने
औ
बे समावनो माने गावनि एसे थावनाया ओंखारबोयो आरो बारा इसिबां ओंखाराबाबो माने एसेबाबो ओंखारबोयो आरो बे जि सम जि जिनै समावनो
दा नोंथां
ओ औ
औवा मेवाया एसे ओ जि-जि-जि आरो जिनै दिनावनो जाजायो ओ जेनेबा नों-नोंसा नखराव जायो होनबाय नङा होमबा नोंथां बेनि इसे गोबाव जायबा जेनेबा ओ से माहासो जाबाथाय जाजा-जा माने बियो जागोन ना जा-जाजागोन ना जाजाया जेनेबा सेवहैयो ना मायो
जाज जानायाथ जाजायो खिन्थु एसे केयार खालामनांगौ आरोना थाल लानांगौ एसे फोरानदब गौबो सान्दुंफोरावबो होनांगौ आरो रो एसे अब्लानो जाजाहैनाय जायो आरो बांद्राय खुलियालासिनो बाराद्राय माने बार हाबहोआलासिनो औ
उम उम दा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय औवा नि बागै दा समाबो जाबाय रायलाय-रायलाय नोंथां
औ नोंथां दे होमबा दे नोंथां
नोंथांनो